हेलौ।
औ नोंथां खोनादोना? औ मोजाङै खोनादोंब्ला?
मोजाङै खोनादों नोंथां मा खबर मोनबा?
खबरा मोजाङानो दे नोंथां। दा ओम ओम नोंथांजों आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो फन हरदोंमोन आं नोंथांनो।
अ मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय?
ओ टपिकआ जाहैबाय जोंहा दा उन्दै उन्दैयाव बैसोआवनो हाबा जानायनि सायाव जों एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ नोंथां नंगौ नंगौ मोजां टपिकआनो मोजां आयदा।
औ दे एसे नों थाङाबा बुंग्रोन होदो नामा एसे उन्दै बैसोआव जाहा मानसिफोरादि हाबा जानाय दं हाबा जानायनि सायाव एसे फोरमायना होदो नामा नोंथाङा।
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन। आ दा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायफोर जोङो बायल' बिबाह होनाय नङा होमबा? उन्दै बैसोयाव हाबा जानाय दा जोङो मुलुगाव नायोब्ला दामाने मुलुगाव ओरैबायदि सुबुं अनजिमा बांदों दा मुलुगाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जे बेखार जेंना बा जों खामानि जेरै जेंना जोंनि आदारनि जेंना होनबा जोंनि थानायनि जेंना, जोंनि हा हुनि जेंना, बेफोर गासैबो मानि थाखाय जादों होनोब्ला जों सुबुं अनजिमा बांनाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बांनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय मा जोङो उन्दै बेसावनो हाबा जानानै दंमोन
नोंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
जानायनि उनाव जोङो दा बे सुबुं अनजिमा बांनायानो जोंनि मुलुगाव दिनै गावजों गाव नांलायनाय गावजों गाव खमलायनाय गावजों गाव सेलायलायनाय गुबै जाहोना बे सुबुं अनजिमा बांनायानो आरो दा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोंनि बेखार जेंना खामानि बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ होबथानोबा बेफोर जेंना होबथानायफ्राय जोङो बारग'नोब्ला जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जोङो होबथाथारनांगोन आरो। अब्लासो जोङो बेफोर जेंनानिफ्राय जोङो रै-रैखा मोननो हागोन। दा बेनिखायनो उन्दै बैसागआव जोङो हाबा जानायखौ होबथा थारनांगोन आरो बे होबथानायखौ खामानि मावनोब्ला बा होबथानोब्ला जों खालामनांगोन जोङो बेयाव थानाय बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो मोनसे बुजायनाय एबा जोङो मिथि होनांगोन जे सुबुंफोरा बांनायनि जाहोनाव ओरै ओरै जेंना जोंहा जागासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ अब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन जोङो बे सुबुं अनजिमा बांनाय आरो लोगोसे बे बैसोयाव हाबा जानायखौ होबथानो हागोन आरो मानोना जोङो दिनैबो भारताव नायोब्ला जोंनि गोबां सुबुङानो आनइडुकेटेड सोलोंथाइ गयै आरो बे सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि गेजेरावनो माइआ बांसिन जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। समाजारि जेंना गावजों गाव गादबलायनाय बेयो माइयाव जायो सोलोंथाइ जानाय आरो
औ
मा बा
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
दा बेनिखायनो जोङो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानोब्ला जोङो गामि गामि थांनांगोन जोङो थांनांगोन बेखौ होबथानानै जोङ मोनसे हाबाफारिफोर लाना सुबुंफोरखौ बुजायहांगोन बुजायनांगोन मिथिहोनांगोन आरो गियान सोंनानै होनांगोन अब्लासो जोङो ओ बे सुबुं बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जोङो रैखाथि बा जोङो समान थाथायाव दोननो हागोन आरो दा आं बेबायदि सानो नोंथाङा माबायदि सानो
औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ' आरो जोंहा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्लाथाय जोंनााथ' आयनाथ' जोबद गोरा जाबाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ दा बे
माबायाव जायगायाव
औ
औ दा बेफोरबायदि जों गोरा आयेनखौ लायोब्लाथाय' जोंहा मोजां जाय आरो माने नोंथांना गोरा जों गोरा आयेन लाबासो मानसिफोरा जाहाथे गिनानै
औ
जाहाथे लाया हाबाखौ बेफोरबायाददि जाहैबाय आरो माने ना होमब्लासो दा आंबो मोजां मोन दा बे आयेनखौ लानायनि थाखाय जोंनि बे नै जोंनि जायगायाव दा सोलिनाया ओ
दाथ' आरो गोदान जाबावबाय नङा होमबा
औ औ औ दा बेयाव जों गोबां जेंना जायो नङा होमब्ला दा उन्दै बैसो आव हाबा जानाय लोगो जोंहा गथ'खांनाय मानाय बेयावफोर जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो नङा होनब्ला दा बेयाव जोंहा माबानाय बिसोरो बुजिस'नो हाया आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेयावनो नांज्लाय खमलाय जाबाय थानाय आरो लोगोसे लोगो लोगो जों बे गारलायलायनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला
औ
गारलायनाय लोगो लोगो जोंहा बिसोरो ओरैनो गेलेनाय रोखोम जालाङो माने
औ
बिसोर बुजिसनो हायाखै नालाय जाय बैसोआव बिसोरो उरां फारांसो जाना दं नङा होमब्ला? बिसोरो दा औ औ औ बेखौ जोङो होबथानांगोन बिसोरखौ बुजायनानै जों दबथायना दोननांगोन नङा होमब्ला?
औ नंगौ ओरैनो बे समाव देहानि गांनाय बा लुबैनायखौ लानानै बिसोरो जुलि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नं
मा जालांगोन माबोरै संसार जालांगोन गथ गथाय माबोरै खांगोन गथ गथाय माबोरै फेदेरगोन मानोना हाबा जानाया मोनसे गोलाव लामा नङा जानो?
नंगौ नंगौ।
जिउ जोबजासिम
नंगौ।
संसारखौ जालांगोन आरो बे संसार जानायाव गोबां जोंनियाव जेंना जेंसि नुजागोन। जाय जेंना जेंसियाव गारलायनाय, बुलायलायनाय, नांलायनाय, बुथारलायनाय नङा होनबा
नंगौ नंगौ। बुजिसनो हाया नालाय।
बे जेंनाया जायो आरो दा बेनिखायनो जोङो जि समाव सोलोंथाइ लानाय जि समाव माने फरायनाय गेलेनाय बेबायदियावनो जोङो जुदि जुलि लायोबा बा हाबाखौसो सानोबा बियो इयुनाव गोबां खस्थ मोनहैगोन बा बियो ओ संसार जानायाव गोबां खस्थजों भुगिनांनाय बेफोरो प्रब्लेमा जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननांगोन गावबा गाव माहारि गावबा गाव ओनसोलफ्रा बिनि थाखाय राहा लाथारनांगोन आरो अब्लासो खालामनो हागोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ
बेयावनो जोंहा गोबां जेंनाखौ नुनो मोनदों ना नोंथां जोंहा नै सोरहाबा गारनाय सोरहाबा हिनजाव खारनाय बेफोरबायदि जेंनाफोरा दा गोबां सोमजिनायखौ जों नुनो मोन्दों माने आथिखालाव
नंगौ नंगौ
ओ बेफोरनि जेंनाफोराबबो बे नो नङा होमब्ला
नंगौ बेनो गुबै जाहोना मानोना बुजिसननो हायो जाहोन
सुना हायिनि जउोनाव जाहैबाय
औ
जाय बैसोआव ओ ओ दा जों गोरानानखौ लानायनि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनदों।
मोजां मोनदों औ।
बेखौ आयेनखौ लानानै दा गोरान आन लायबासो मानसिफोराबो गिगोन नङा ब्ला
नंगौ औ
उम
लामा ससेयावनो गारलायनाय नङा होमबा बोसोरसे जायैयावनो बिसि फिसाय सानै जों बुलायलायनाय सामफ्रामबो दावराव दावसि बेनिफ्राय समाज एसरे लायनाय
औ गथ' गथ'फोरखौ आरो मोजाङै सामलायनो हानाय हाया जायो नङा होमब्ला गस्थ'फोरखौ मोजाङै बुुरखायनो हाया मानो हाया गावासो रागो रागो नङा होमब्ला औ गथ'फोरखौ मोजाङै सामलायनो रोङा मोजां सोलोंथाइ माबानो होनाय रोंनाय जायाखै मोजाङै सामलायनो रोंनाय जायाखै गोथौखौ मोरै जोथोन लानांगौ बेनि जेबो गियान गैया नङा होमब्ला गावआनो उन्दै - बे आरो गथ'खौ बोरै माबा लागोन आरो बिजाद देहायाबो बिनिया बोलोआ खम नङा होमब्ला उन्दै बैसो नालाय जों सासे गथ' जोनोम होनो थाखाय जाहा गोबां बोलोनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला बे गथ थ गोरलैयानो दा बिसोरो उन्दै बैसोनि मानसिया हाबा जानानै गथ' जोनोम होयोब्ला बिनि देहाया गोबां दुरबल जालाङो नङा होमब्ला
जालाङो आरो गथ जोनोम होनायाव जोंहा आथिखालाव गोबां रांनि गोनांथि जायो नङा होनबा
नंगौ नंगौ
जाय रांखौ जोङो रां गैयाब्ला हयथ बेयावनो जोङो मोजां डक्टरनाव लानो हायियाव मोजां मुलिफोर मोनजायियाव बिमा बा गथफ्रा नोरजिया जानानै बेमार आजारजों भुगिनो गोनां जायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
मानोना जे जि समाव जोङो थाखा फैसा खामायनांगौमोन जि समाव जोङो सोलोंथाइ लानानै मोजां साख्रि बाख्रि लानो नाजानांगौमोन बे समावनो जोङो जुलि लायोब्ला इयुन जिउआ मालाबाबो गोजोन जानो हानाय नङा आरो
औ नंगौ नोथां नंगौ नोंथां नंगौ
जायो नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ
औ दा बेनिखायनो जोङो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो जेरैखि जाया होबफाथारनांगोन
होबथानांगोन औ नंगौ होब थानाया जोबोद गोनांथार जों आरो सुबुं अनजिमायाथ गोबां बांगासिनो दं नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां
जोंनियानो दा भारतआनो नाम्बार वान ना नोंथां
औ औ
सुबुं अनजिमानि मादाव
नंगौ
बेखौ जों गोबां नोजोर होनाया जोंनि गोनांथिथार।
औ।
उम। जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। दे नोंथांदों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय मोनबाय दे गोजोन्थों।
दे।